हेलौ
नोंथाङा खोनादों?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ हायोबा नोंथाङा खाथि खालानि खा तालानि जिहेथु एक्सट्रा साउन्ड फोर जानाय बेफोरखौ बन्द' खालामना ला आरो इयारबादसफोरखौ हायोबा बख'नानै ला नोंथाङा खोनादों दायो क्लियारलि
खोनादों।
खोनादों लाखाबाय।
औ दायो बिदिब्ला नोंथांजों नैबे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आ बर' समाज बर' समाजनि संसारनि नेमखान्थि एबा आरो मोनसे जोङो नैबे आयदाखौ सोसन हरदेरगोन। हाबा सासे सुबुङा हाबा जानांगौ एबा जानाङि बिनि सायाव नोंथां आयदाया जाहैबाय जोंना बर' समाजनि संसारनि नेमखान्थि एबा संसारनि सुबुङा हाबा जानांगौ एबा जानाङिनि सायाव औ बिदिब्ला
फोरमायनि
औ बिदिब्ला आं आं बेखेवग्रोनोसै नोंथां।
दे बेखेवगोर
ओ मोनफ्रोम हारि एबा हारिसाफ्रानो जेब्ला संसार जायो बिथांमोना समाजनि गेजेरजोंनो संसार जायो एबा समाज दानानैनो संसार जायो आरो मोनफ्रोम हारि एबा हारिसाफ्रा गावबा गाव समाजनि नेमखान्थिया थाखायो
उम
गोबां नेम
नोंगौ
खान्थि संसार जानायाव बायदि बायदि मोदाय दावदाय सिबिनाय बायदि बायदि इसोरखौ फुजिनाय बायदि बायदि नेमखान्थिजों गावसोरनि संसारखौ दैदेनलाङो गोबां समाजारि सुबुंफोरा थिग बिदिनो जोङो दायो सावरायगोन बर' सुबुं बर' सुबुंनि समाजारि खान्थिफोर एबा बर' समाजनि समाजारि खान्थि नंगौ गुबुन हारिफोर बाय दि बर'फ्राबो संसाराव थांना थाबाय जेब्ला गाव गावनि थांना थानायखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय गाव गावनि संसार जानायखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय समाजाव मोनसे नेमखान्थि फोर दानानै लायो एबा संसार जानायाव गुबुंले बारहावा सोमजिनो थाखाय माखासे नेमखान्थिफोर दानानै लानाय जायो गामि एबा समाज ओनसोलफोराव नोंथाङा खोनादों
खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा खोनादोंबा खोथानि गेजेर गेजेर औ नंगौ थारैनो बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनांगौ
दे बुं बुंबाय था
थिग बिदिनो आं बुंखाबाय नोंथां बर' समाजावबो गोबां आसार खान्थि एबा समाजखान्थिफोर दङ जेरै- औ जोङो सोरखौबा नाङा फाङा जोङो बुंनो हाया एबा रायनो हाया
खौ बुङो आं खान्थिफोरखौ उनाव फोरमायगोन आरो सोरखौबा जों नाङा फाङा मुं सोनो हाया एबा रायखुमानो हाया एबा सोरनिबा जों गाज्रि मावनो हाया एफोरनिबो खान्थि दङ आरो बेफोरखौ खालामोबा जोंहा गहेना नाङो खहेना नाङो फाइन नाङो आरो थिग बिदिनो जोंनाव गोबां आसार खान्थि दङ सोरबा सोरबा बायदिसिना जानाङि बुस्थुखौ मोनजाया समाजाव बियो दानानै लानाय दङ गुबुन गुबुन मोनजायि बेदर बेदर फिसाफोरखौ बियो मोनजाया आरो बिदिनो ओ हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावा एबा हाबा जायै सेंग्रा सिख्लाफोराबो गुबुन हिनजावफोरजों एबा गुबुन हौवाफोरजों आथोनारि एबा गाज्रि सोमोन्दो खालामनो हाया बेफोर माखासे नेमखान्थि दङ जेरावनाखि जोंनाव बर' समाजफ्राव माखासे नेमखान्थि दङ जेरै खौलोबोद जेरै दावखि बाद जेरै बिदिनो माखा से मोनद' बायदि बायदि बादफोर दङ आं नोंथांनो उनाव फोरमायगोन। थिग बेफोरबायदि खान्थि एबा बादखौ जोंङो समाजाव दानानै लायो। जाहाथे संसारा गुबुंले जाया जेब्ला सुबुङा बिमा बिफानि आखाइनिफ्राय देरबोनानै लावबोनानै संसारनिफ्राय गियानफोरखौ सोलोंनानै जेब्ला मोनसे जौमोन एबा लाइमोन बैसोआव एबा बैसोगोरा समाव जाफैयो अब्ला गासैनि बिमा बिफायाबो मोनसे सिन्था थायो गथ'खौ हाबा होनांगौ एबा होनाङिनि सायाव दा खोथाया जाहैबाय जाय बिजाथि एबा सेंग्रा एबा सिख्लाया गावनि थि बैसोआव एबा बैसोआव हाबा जानांगौ जानाङैनि सायाव गोबां औ सोंथि बेरखांनाय फैयो गोबांनि गोसोआव गोबाङा हाबा जानायाव रंजानाय मोनो गोबाङा हाबा जानायाव गोसो थायो थामहिनबा गोबाङा संसार जानायाव गोसो थायो। बिसि फिसायखौ लानानै गथ' गथाय खांगोन। थाखाय नाथाय गोबाङा बिनि उल्थायै थायो बिथांमोना गुबुन रावखौबो जिउनि लोगोरि खालामा लासे थानो लुबैयो दा बे बेलायाव आं बुंगोन ओ जायफोरा हाबा जानो गोसो बिथांमोनहा जानो हागोन जायफ्रा हाबा जानो गोसो गैया बिथांमोना जायाबाबो जायो मानो होनबा बे पार्सनेल सयस गावबागाव बे मोन-मोनसे साननाय नाथाय सुबुं फोथायनाय बायदिब्ला संसाराव जेब्ला जोनोम मोनदों अब्ला संसारनि माखासे नियम खान्थिजों सोलिनानै हाबा जानायखौ फोरा मोजांखौ नुहुरसिनो आरो मा नोंथाङा खोनादों
औ खोनादों दे
जेरावनाखि सुबुं-सुबुं समाजनि बुंनाय सुबुंफोरनि बुंनाय बायदिब्ला जों हाबा जानायखौ बांसिन हास्थायनायखौ नुहुरो नाथाय खायसेया बिनि उल्थायै खामानिखौ मावो एबा थायो औ गोरोन्थि नङा बिथांमोनाबो बिथांमोननि साननाय बिथांमोनहा हाबा जालाया जायालासिनो थानाया बिथांमोननि बे पार्सनेल सयस
औ नोंगौ
जर जबस्थि खालाम हाबा दे हो थारनांगौ एबा हाबादे जाथारनांगौ आरो हाबा जायाबादि बिथांमोनखौ गादबनांगौ एबा बायदिसिना गाज्रि राव बाहायनांगौ एबा गाज्रि नोजोरजों नायनांगौ बेबायदि नङा बिथांमोनाबो मोनसे जिब बिथांमोनहा फुथुला नङा बिथांमोनावबो दुखु दं सुखु दं हाबा जानाय जायिया बिथांमोननि सायाव सोनारगोन। बेखायनो नैबे दिनै जोंनि सानै जों सानैनि सावरायनायनि गेजेरजों बि आ हाबा जानाय आरो जायिनि सायाव बे जाबाय पार्सनेल चयस बेखौ जोङो बावहाय रोखा खालामनाय जाबाय। दा नोंथाङा बे बर' समाज एबा समाजखान्थिनि सायाव आ गुवारै फोरमायनो हासिगोन।
नंगौ। बर'आ जेब्ला रायजो जाजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो बर' हारिया मोनसे सोद्रोम गोनाङै रायजोखौ जाबोदोंमोन जेराव माइ आबाद मावनानै गावनो सि जोम गान जोम जिथु ड्रेस बेखौ गाननानै बानायनानै गान-गानबोदोंमोन जोमबोदोंमोन, रायजो जाबोदोंमोन, फैयै फैयै फैनानै बे समाजानो नैबे मोनसे मोन-मोनफ्रोमबो समाजा मोनसे समाजा जेब्ला नेमखान्थि थायो अब्ला बेहा बेनि सोलिनायफ्रा मोनसे सोद्रोम आखुजों समानै फैबाय थायो आरो।
औ
दा जोंनि बर' समाजआव बिखेकके जोंनि बर' समाज बुङो ब्ला जोंनि बर' समाजा
बै समनिफ्रायनो मोनसे सोद्रोम आखुजों रायजो जाबोबाय थादों बेयाव आसार खान्थि थाबाय बेव माखासे जिजों समाजा मोजां लामाजों थांबाय थागोन बेफोर मोनसे सोद्रोम आखुजों थांनो थाखायनो मोनसे माखासे समाजा जोंनि समाजा मोनसे नेमखान्थि खौ बानायनानै लादों आरो थारमाने नेम खानानै लादों औ। दा नेम खान्थि खौ बेबायदिनो गोबां नेमखान्थिजोंनो जोंनि बर' समाजा दिनैसिमबो थांनानै दङ'। उम थिग दं गोदो मोनसे माखासे एसे एनै ओ जाय दिनैनि बे सोलोंथाइ मुगायाव जाय ओ खान्थिया सोलिनो गोब्राब बैफोरबायदि खान्थिफोरखौ मोनसे ओ रायज्लायनायनि गेजेरजों बुजा बुजिनि बुजा बुजिनि गेजेरजों औ दा दोनबोदों आरो। दा माखासे नेमखान्थिखौ दोनदि दिनैनि समाव नुला। बेखौ नोंथाङाबो मोन्थिगौ मा मा नेमखान्थिफोरखौ जों दि-दिनैनियाव बा खोब
नोंथां मु-मुगाजों सोलायबोयो औ
मुगाजों सोलायबोनाय औ नंगौ बे मुगाजों सोलायबोनानै दा थिग बेबायदिनो मोनसे दा नोंथांङा बुंदों दहाय जरा जुलिनि बाथ्रा। नंगौ मोनसे समाजा समाजा मोनसे समाज महरै हारि महरै थांना थानोब्ला जोंङो जरा जुलिबोनिबो गोनांथि जायो। नोंथांङा बुंदों सोरबाया जानोबो हायो जायाबो जानो हायो बेथ' गावबा गाव चयस नंगौ थिग दं खिन्थु माखासे ओ समाजनि नेमखान्थि बायदि जरा जु लि जानांगौ बेखौ मानसिफ्रा जोंनि सुबुं ओ माहारिफ्रा जानांगौ होननानै सानना लायो आरो जानांगौ होननानै सानना लायो। खिन्थु बेयाव बेबायदिबो नंङा जे सोरबा सासेया पार्सनेेलनि सयसबो नंङा। आं जाबा जाबाय जायाबा बे आंनिसो गोसोनि बाथ्रा। बे बेबायदि बे मोनसे रोखोमै माने गावबा गाव सइसबो थायो आरो खिन्थु समाजा समाजनि नोजोराव बियो हाबा जानो गोनांथार जाबा जाबा जाथारनांगौ बेबायदि जायो आरो दा बेबायदिनो जोंनि सोलिनाय खान्थि, आसार-खान्थिफ्राबो गोबां रोखोमनि दंङ। दा नोंङो हमना ला गोदो नुयोमोन सावरि बादालि जानाय नंङा होमबा औ बेफोर बेफोर मोन इस हुदाफ्रा दिनैनि दिनाव गैलानो नों सावरि बाद बादि जानाय नों गोदो मोसौजों हालौनाय समावथ' दिनै जोंहा दिनै जोंहा दिनै जोंहानाव हालेवनोसै गाबोन समफोर साननै हालेवनानै नोंसोर बिनाव हालेवहैनोसै बेबायदि ज' ज' हालौवलायोमोनबो आरो। दा ओमफ्राय आरो माइ गायनायाथ' गासिबो बदल दानियाथ' रावबो बदलखौनो गायलिया। गासिबो हाजिरा खामला हाजिरा खामला हाजिरा खामला
नंगौ नोंथांङा थारैनो थार खोथाखौनो फोरमायदों गोदोनि आरो दानि फाराग थिखौबो दिन्थिफुंना होदों नोंथांङा संसारनि माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों आरो जिउ जला जिउ जरा जुलिनि जानाय जायैनि गेजेरावबो नोंथांङा रोखायै फोरमायबाय। थारैनो नोंथां ओ दा नोंथां जोंनि गेजेराव सावरायनाया ओ थिगानो। थिगानो जादों। दा जोंङो समाबो थौबाय जोंङो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे आयदायाव। गोजोनथोंसै नोंथां।
नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनावबो